थां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो आंनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो मानोबा कल खालामदोंमोन
अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङमोन
आं दासान्दि बिजाब बाख्रियावसो दं
अ नोंथ बिजाब बाख्रियाव ना बिजाब फरायदों दा नोंथां आंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो हागोन नामा बे बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै खोनासंलांदो
दे फोरमायनोसै नोंथां
बिजाब बाख्रिया सुबुंनि जोबोद गोनां बिजाब बाख्रिया सुबुं सोदोमस्रिनि बायदि बाय खलबनि गेजेराव थानाय मोनसे दालां बिजाब बाख्रिं सानथ्र'हायै बिजाबनि गेजेराव गुबुन गुबुन मुगानि सानथ्र'हायै मानसिनि बेसेन गोसा ओ सानस्रिनि गुमुर लिरनानै दोननाय थायो बे बिजाब बाख्रियावनो नोंथां मानसिनि गियाननि गांनायखौ होखारनो लुबैनायनिफ्रायनो बिजाब बाख्रिया जोनोम जादों आथिखालनि मुगायाव सोरजिब्रबनाय नङा नोंथां गोदो गोदायनि मुगायावबोदि बिजाब बाख्रि दंमोन बेनि गोबां फोरमान दङ नोंथां खृष्ट सेथि जौथायाव रम हादराव सिगां बिजाब बाख्रिखौ फसंनाय जादों होननानै बुंनाय दं आरो नोंथां भारतबर्स चीन तिब्बत भेभेलियन बायदि हादराव गोदो गोदायनि मुगायाव बिजाब बाख्रिया बाहेरा मुलुगावबो मुंदांखामोन बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जारिफोर फरायबा बेखौनो मोननो हायो बिनि सोमोन्दै आरो गुवारै सिनि मोननो हाबावो नोंथां
हिन्दु आरो बौद्ध' थानसालियाव मुगानि उनाव मुगा बेसेन गोनां बिजाबफोर संदाननानै मोननाय जायोमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि मुगानि उनाव मुगा भारतबर्स आ भारतबर्स आ जाहांबोनाय बिजाब बाख्रिफोरखौ हादराव बायदि मुगायाव जानाय दावहा एबा बिग्रायखांनायनिफ्राय सयहांगार खालामनाय जादों बेफोरनि थाखायनो जानो हागौ माखासे बिजाब बाख्रिफा जोङो दा नुनो मोनाखै गोदोनि बिजाब बाख्रिया लेखा गोरों माहारिनि थाखायल'मोन जाब्बा जुब्बा ओ मानसि फ्रा बेफोरनि बिजाबफोरखौ फरायनानै जेबो खाबु मोनामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बिजाब बाख्रिखौ बयबो ओ बयनोबो बेखेवनानै होनाय जासै आरो नोंथां भारतबर्सनि बिजाब बाख्रिफोरखौ सरासनस्रायै गाहायाव होनाय ओ एबा आं बुंलांनाय मथै ओ बेफोरबायदि थाखोफ्राव राननाय जायो आं बे थाखोफोरखौ नोंथांनो फोरमायनो सानबाय ओ हारिमायारि बिजाब बाख्रि बेयो हादरनि बयनिख्रुइ देरसिन बिजाब बाख्रि बेनि ओ बियो मा जायो मिरु सरखारारनि दैदेननायाव थायो मिरु सरकारनि मिरु सरकारा बेखौ दै ओ दैदेनो नोंथां आथिखालाव बे बिजाब बाख्रिया कलिकातायाव दङ आरो गुबुन नैथिया जाहैबाय सोलोंसालिनि बिजाब बाख्रि जायखौ फरायसाफोरनो बिजाब फरायनायनि खाबुनि थाखाय गंफ्रोमबो सोलोंसालिफ्राव गंफायै बेफोरबायदि बिजाब बाख्रिखौ गायसननानै होनाय जायो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय जाब्बा जुब्बा बिजाब बाख्रि बेबायदि बिजाब बाख्रियाव गासैबो रोखोमनि बिजाबफोर थायो नोंथां बबेखानि फरायसाफोरनि ओ लुबैनायखौ नायनानै बेफोरबायदि बिजाब बाख्रियाव सल' सल'मा खौरां बिलाइ बायदिसिनाखौ बांसिन लाखिनाय जायो आथिखालाव मोनफ्रोमबो रायजोफ्राव मोनफा ओ रायजोआरि बिजाब बाख्रि आरो जिल्लाफोराव जिल्ला थाखोआरि बिजाबाख्रि बेफोरबायदि गायसननाय जादों सल'माफोरा फरायनो जोबोद मोजां मोनथां सल'मा फरायनानैनो जोङो समखौ हगार हरनो हायो सल'मा गांसे फरायनायजों सिनेमा मोनसे नायनायजों समानफ्राम होनजायो सल'मा फरायनो थाखायनो जोङो गोबाव सम बेखौ ओ नेनानै थायो गोदान सल'मा फैगोन माला बेफोरबायदि होननानै, आरो बेबायदिनो सल'फ्राबो जोबोद मिलौहाब सल फरायनानै जोङो गोसोखौ गोजोन मोनहोनो हायो। आरो बेफोरबायदिनि अनगायैबो, गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजाबफ्रा जोंनो गियान होयो। बेफोरनो आरो मुंदांखा बिजाबफोरखौ जोङो हाथायफोराव एबा गुबुन ओ बिजाबनि दखानफ्राव बेखौ बायनानै मोननो हाया आरो बायनानै मोनोब्लाबो बिसोरो गोबां बेसेननि जायो गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय बेफोरबायदि बिजाबफोरखौथ' जोङो बायनानै लानो बे साननाया जाथावा मानो होनोब्ला बेयो गुबुन हादरनि जायोब्ला जोंनि हादराव बिनि बेसेना गोबां हाराव बाङो जोङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला गांस बिजाबानो जि रोजा नैजि रोजा बेफोरबादिबो जानो हागौ बेनि थाखाय
सरासनस्रा सुबुंफोरा बेबायदि बिजाबफोरखौ बायनो हाया नाथाय बेखौ बिजाबा साख्रियाव थांनानै फरायनो हानाय जायो नोंथां, बेनिखायनो बे बिजाब बाख्रिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बिजाब बाख्रिनि गेजेरजोंनो जों गुबुन गुबुन गियानफोर मोननो हायो। आरो आथिखालाव साख्रि बाख्रिनि आन्जाद होनो थाखाय, बिजाब बाख्रियाव थांनानैनो बिजाब बाख फ्रिआव फरायहैयो, आथिखालाव नुनो मोनदोंदि बेफोरबादि, बिजाब बाख्रिफोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोराबो, बानायनो लासै आरो बेखौ ओ बेयाव थांनानै, साख्रि नागिरग्रा बिनायसाफोरा, बेवहाय फरायहैयो आरो बेबायदिनो मोनसे मोजां थासारि लाबोनो हायो। दा बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो नोंथांनो, फोरमायना होनाय जाबाय नोंथाङा आरो आं मिथिनाय बादि माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बेखिनिखौ आंनो बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय दा आं नोंथांजों नोंथांनो मोनसे बाथ्रासों खोन्थानो नागिरदों भारतनि जोंहा जोंनि भारत हादराव जोंहा गुबुन गुबुन राव थानायलाय रावनि जेंना सोमजिनायखौ, दा खोनासंगोन ना नोंथां? अ होमबा खोनासंनासै नोंथां जोंना भारतबर्स'आव ओरैनो, जों बुंनो थाङोब्ला भारतबर्सआ दरसे फैलाव गोबां बिसान आरो गोबां राव महरारि गोनां मोनसे हादर होननानै बुंनो हायो जों, बेयाव गुबुन गुबुन रावनि गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन जाथिफोर थानाय जायो। दा रावनि सान्थौगिरिफ्रा सानो भारतबर्सआव गेदेर उन्दै लानानै आन्दाजाव गासै जिबाजौ राव सोलियो होननानै दा बेसोरनि मादाव द'जौ रावनि लिरनाय महरा गैया होननानै बुंनो हायो जोंङो। दा आरोबाव आरो बैफोर रावफोरा जाहैबाय जोंनि ट्राइबेल हारिफोरनि राव आरो जायफोरनाखि लिरनाय रावा गैजाजोबा दा गोदो गोदाय भारतबर्स'आव एबा गोबां राव बेबायदि होननानै जों मिथियामोन बा गैयामोन बेल' नङा गोदोनि भारत भारताव रावनि जेंना होनना जेबो जेंनायानो गैयामोन होननानै जोङो माने, साननानै लानाय जायोमोन आरो दा, आथिखालाव नाथाय बयबो साननो रोंनायलाय बा मेलेमजिबि जाजोबनायलाय, दा रावनि जेंनाया, एसे गोहोम दङ होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां बे समाव दुलाराय भारत बरर्सनि थाखाय संस्कृत प्रक्रियेत आरो ओनस फ्राक्रित आरो ओनसोलफ्राव माखासे उदांस्रिनि उननिफ्रायनो भारता भारत हादरसाफोरनि रावफ्रा गावबा गावनि थुनलाइनि गेजेरजों थोंगोर गोनां आरो गेवलांसार जानो फारि लाबोदों आरो नोंथां। खोनादों ना नोंथां औ लासै लासै भारत हादोरसाफोरनि दाव रावफ्रा
भारतसानि
सोलोंथाइ सोदोमस्रि हारिमु
सिफसा जानानै फैयो।
बेनि जाहोनाव बेनि जाहोनाव रावनि जेंना सोमजि खांनायसै दा हादरसानि रावफ्रा जेरावबो गाहाय गोरा जानो गोनांब्ला हारिनि खौसे गुन अरखायो आरो नोंथां। हारिनि फारसे नायनानै रावनि समानथिया जोबोद गोनांथार। गावबागाव हादोरसानि थाखाय बाराद्राय साननाय रावनि खौसेखौ गोबाङैनो खहा खालामनो सोलो मोनो। दुलाराय हादरनि गोजोन आरो उदांस्रिखौ अराय जोर सार खालामनो थाखाय भारतसाफ्रा बयबो बयनिबो रावखौ समान होननानै सानलायनो रोंनांगौ जायो आरो नोंथां। दा बेबायदि जुदि सानलायनो रोङा अब्ला जोंनि भारत हादराव गोबां दावराव दावसि बा जेंना जेंसि बेफोरबायदि सोमजिनो हागौ दा बेनिखायनो जोंनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा साननानै गावबा गाव हारि गावबा गाव जाथि गावबाागाव राव दङब्लाबो जोङो बैफोर खौ बे उमुखसो बे ओरैबायदिसो बे फोरलासो होनलायनानै मुं सुवाबालासिनो जोङो गासैखौबो ओ माखासे गियान मोननायनि गेजेरजों जोंङो समान साननानै लानाय जायो। ओ जों बुंङो बुंनो हायो भारतबर्स आ ओ गोबां राव थानाय दरसे जोंङो रास्ट्र होननानै बुंनो हायो जोंङो। दा बेयाव सोलिनाय रावफ्रा गोबां सुबुंनि बिमानि राव महरै गनायनाय गनायजानायबो जाबोबाय इण्डियानाव दा जेरै हिन्दी उर्दु मालायालाम उरिया माराठी पान्जाबि गुजराती सिन्धी तेलेगु तामिल असमिया आरो बांला बेफोर रावफोराबो भारतबर्सनि गाहाय राव जानानै दङ आरो दा नोंथां दा सानथ्र'हायै सुबुंफ्रा बेफोर रावजों रायलायो जेनेबा गाव जायफोरनाखि बर' मानसि बैसोरो बर'निनो रायलायो असमिया मानसिफ्रा असमियानिनो रायलायो उरिया मानसि उरियानिनो रायलायो बेबायदिनो गावबाागाव राव बिमानि राव